खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा ओरैनो मा खामदों?
आं दा दं ओरैनो जिरायनानै।
औ-औ नोंथाङा ओरैनो दोङोबा आं नोंथांनि सेराव ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोमोन आरो ना
औ सावरायजागोन
औ बे आयदायानो जाहैबाय आबहावा गुबुंले खालामनाय आरो खालामनायखौ जों मारै माबोरै होबथानो हागोन आरो बे आबहावा गुबुंलेया मा-मा जाहोननि गे जाहै जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एस से फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनिया दा आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुंनाय थाङोब्लाथ' जोंनिया जेरै गारि मथरनि जोंनिया गोबां गारि मथर सालायो बेयाव जोंनिया गोबां थुवा ओंखारो बेनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया बुंनो थांबा गोबां जेनेबा जोंनिया गोबां प्लास्टिक प्लास्टिक बाहायनायनि जाहोनाव बा गुबुंले जायो। मानो होनब्ला जोंनिया प्लास्टिकफोरा हायाव गारना दोनब्ला बेयो जोंनिया बेयो हाजों मिलायलांफाया बियो जे जेरै दं बिदियैनो थायो आरोना जे बेनि थाखायबो हाया गाज्रि जानो हमदों आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै नोगोर- सहर राव गोबां गिदेर - गिदेर दारिमिन ओंखारदों बे दारिमिननि जेरै ओंखारनाय गाज्रि गेस थुवाफोरा जेरै अक्सिज जेरै अ जेरै बारहावायाव गोसारलांदों जायनि जाहोनावबो गोबां आबहावाया गाज्रि जानो हमदों नङा होमबा
औ -औ -औ।
आरो गोबां गोबां गिदिर -गिदिर कलकारखाना जारिमिन बेफोरबायदि बि गायसनगासिनो दं आरो गोबां बिफां -लाइफां दानफायनाय जाय बेफोरनि जाहोनावबो गोबां मिथिंगायारि खैफोद सोमजिनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै बांग्रिं मावनाय, हा गेब्रेनाय अरगें बेरफुनाय हा गावनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथाङाबो बेफोरखौ बोरै जोंनिया फाहामनो हागोन बा मानो हागोन बेखौ एसे फोरमायना होनाय
औ -औ हागोन नोंथां। ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो जेनबा जोंनि गुबै मावनांगौ खामानिबो जाबाय बिफां - लाइफांखौ दानफायनायखौ खम खालामनाय। एबार ओ खम खालामनाय ओ एबा गोबां बिफां गोबां बिफांनि बिफां - लाइफां गायनाय। लोगोसेनो ओ जा कलकारखानानिफ्राय एबा दारिमिननिफ्राय जा ओंखारनाय गुबुंले दै एबा माबा ओ गुबुंले दैफोरखौ जाहाथे जानला मोनला ओ दैमा आरिफोराव जाहाथे गारा आरो लोगोसेनो जा जारिमिननिफ्राय जा ओ ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो ओ जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनो जाहाथे जों जाहाथे खम बिबांनि जाहाथे दारिमिनफोरखौ बा दिहुनो लोगोसेनो जा ओ प्लास्टिक जा बेखौ बाहायनायखौ खम खालामनाय ओ लोगोसेनो जाय आरो ओ मा होनो बेखौ ओ गोबां बिबांनि जेरै ओ गारि - मथर सालायनाय
औ।
आरिफोरखौ ओ‌ खम खालामनाय ओ‌ जों जेरै बुं बुंनो थाङोबा आबहाव आ माबोरै मा मानिफोर जायो होनना बुंनो थाङोबा जेरै। दारिमिन। बिफां लाइफां दान गोबां बिफांनि बिफां लाइफां दाननाय। लोगोसेनो गारि मथरनि जा जा सोदोब ओंखारो बेफोरनि जोहैबो लोगोसेनो जेरै ओ बांद्राय बिबांनि प्लास्टिक बाहायनाय आरिफोरबो जायो आरो ना ओ लोगोसेनो जेरै ओ आबहावाखौ बुंनाय जानायखौ होबथानो थाखाय जो जोंनि। जों गासैबो सुबुंफोरा। लोगो नांनानै गोबां बिबांनि बिफां लाइफां गायनांगोन एबा जोङो जाय सुबुंफोरा बेफोरनि बागै जा सोलोंथाइ गैया बेफोरखौ जोङो एसे बा। नङाब्लाबो जोङो। लोगो नांनानै बे सुबुंफोरखौ गोसोआव जोङो। गियानखौ होनांगोन लोगोसे। बिदिनो आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनाव जोंनाव गोबां अखा हानायनि बिगङाबो खम जाबोनो हमदों। जायनि जाहोनाव जोङो दैनि आंखाल आरिखौ जोंु नुबोगासिनो दं आरो ना।
औ।
बायदिसिना आबहावा गुबुंलै जानायनि जाहोनाव गलंारि बिदुंङा बांनायाबो। दांबोगासिनो दं ओ बांबोगासिनो दं एबा खरां जाबोगासिनो दं आरो जेरै जोङो मिथिंगायारि खैफोद सोमजि बुङोबा जेरै अरगिं हाजो बेफ्रुनाय बांग्रिं फैनाय। आरिफोरखौ जों बुंनो हायो आरोना
आ
लोगोसेनो जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ। अ होबथानि थाखाय गोबां रोखोमनि राहाफोरखौ लानांगौ आरोना
नंगौ।
नोंथाङा आबहावाखौ उबैे जानायखौ होबथानो थाखाय मा होनो बेखौ होबथानो थाखाय जों मा मा रारा लानांगौ बे बबा एसे फोररमाय जागोना?
औ जों दा आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जोंनिया जेरै जोङो। गोबां मानसियानो जोंनिया जेरै प्लास्टिकफोरखौ बाहायो बेनि जायगायाव जोङो जेरै कागज। नि खागजनि थहाफोरखौ बाहायनांगौ आरोना आरो बेनि अनगायैबो जोङो। जेरै दानिया जोंनिया गारि मथराबथ' गोबां इलेक्ट्रिकनि ओंखारदों नालाय बे फोरखौ बाहायनांगौ आरो जोङो हानायमानि जेरै जेरै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि फेर गेसफोरखौ जोङो। जेनेनि बा जेरै जेराव मेराव गोसारनो होनाङा हानायमानि खमायनांगौ बेफोरखौ। आरो बेनि अनगायैबो गोबां राहा दं जाय जों बेफोरखौ। होबथानानै जोङो आबहावाखौ मोजां खालामफिननो हायो आरोना। आरो जेरै जों बुङो। थोङोब्ला जोंङो फ्लासथिकफोरखौ जोङो जेराव मेराव गारनायखौ जेनेबा‌ दा बिन एबा मोजां जायगाफोराव डासबिन एबा जेनेबा मोनसे जुथुमना लोनग्रा जायगाफोराव दोननांगौ आरोना जाय जों साफ्रोमबो गावबा गावनि न'खर न'खर बिदि डास्टबिनफोरखौ दोननांगौ जोङो जेराव मेराव गारालासिनो बेफोरखौ जमायनानै जेनेबा सावनानै होनांगौ औ। बेनि अनगायैबो जोङो जेरै जोंनिया दाथ' जोंनिया फेक्टर्रिनि फेक्टरिनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि गेसफोरा। जेरै जोंनि दै बारहावा आरो गोबांबो गोग्लैदों आरो ना बेफोरखौ। बेफोरखौबो जोङो जेरै दैफोराव फैनायफोरखौ जोङो होबथानांगौ बेफोरखौ मानो होनबा दैखौ जोंनो गोबां बिबांनि दै नांगौ नङा होमबा जेरै जोङो जोंनियाथ' दा दैनि आंखाल जाबोनो हमदों लासैनो जों हागौमानि दैखौ जोङो मोजाङै लाखिनो नाजानांगौ आरो नङाब्ला जोंनिया सान मोनसे समाव जोंनियाव गोबां दैनि आंखाल जागोन आरो बा जों खायाव जोंनि दैआबबो गोबां गाज्रि जालांनो हमगोन गोबाव जानायाव बेनिखायनो जों दा सम थानायावनो हागौमानि जोङो बेफोरखौ हागौमानि जोङो बेफोरखौ मोजाङै लाखि खिनो नाजानांगौ आरो ना नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोथां
नोंथाङाबो एसे बुंलाय जोङो आरो मा राहा लाबावनो हायो
गिबियावनो जोङो नै ओ आं बुंबोनायबाय प्लास्टिक बाहायनायखौ ओ खम खालामनांगौ आरो ना गोबां बिबांनि प्लास्टिक बाहायोबा एबा जों बे प्लासट जों जानला मोनला जायगाफोराव गारनानै दोनोबा ओ बेयो मानो होनोब्ला बा ओ बे फ्लासथिक सेवनानै थांनाय ओ माबा नङा आरोना जायनि जाहोनाव बेयो प्लास्टिकआ हाफोरखौ गोबां खहा खालामो आरो लोगोसेनो बे प्लास्टि बेफोरखौ खावना होयोब्ला गोबां उखुन्दै ओंखारो जाय उखुन्दै ओंखारो नालाय बे जों खोनानाय बायदिब्ला बे उखुन्दैफोरा जोंनि देहानि थाखाय
जोबोद औ जोबोद खहा गोनां
औ औ जेरै जेरैबायदिहाय जोङो खोनाबदों बे प्लास्टिक बाराद्राय फ्लास्टिक सावनायनि जाहोनाव जोङो केन्सार बेराम जा बुङो बेखौ सोमजियो होननानै जोङो ओ खोनानो मोनदों आरो ना लोगोसेनो जोङो ओ बांद्राय बिबांनि जेरै बिफां लाइफां दानोबा ए ओ जेरै टाउन सहर बानायनो थाखाय जोङो गोबां बांद्राय बिफां लाइफां दानो जायनि जाहोनाव ओ जोङो ओ अक्सिजेन मोननायनि बिबाङा खम जाबोगासिनो दं आरो कार्बन डाय अक्साइद जा गेस दं बे बांबोनो हमदों जायनि जाहोनाव ओ गोबां बिदुं गोबां बिबांनि बिदुं ओ बिदुं'आ ओ सोमजिनो हमबो गासिबो दं ओ लोगोसेनो जा गारि मथरनि जा ओ साउन बेफोरनि जोहै ओ आब बारहावाया गुबुंले जादों गासिनो दं मानो होनोबा ओ जाय बे बारहावानि जाय ओ गारि मथरनि जा सोदोब बेफोरो ओ जोंनि बे ओ ट्रपस्पियार बेनि बेखौ माबा मोनायाव मानायाव ओ बेखौ ओ गोबां माबा खामदों आरोना जायनि जाहोनाव जोङो एसिड अखा
आ
आरिखौ हानो हानायनि माबाया गोबां माबा जायो आरो ना सान्स थायो जेरै बेफोरबायसानो आरो ना बिथाङा ओ जेरै बिफां लाइफां गायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोङो जेनेबा बिफां लाइफांखौ जोङो गायनांगौ जेनेबा जोङो फांसे बिफां लाइफां बिफां दांबा बा फां बिफां गायनांगौ होनना जोंनिया बुंखानायानो दं मानो होनब्ला जोंनिया मोनसे बिफां फांसे बिफाङानो जोंनिया गोबां अक्सिजेन गेस होयो आरो जेरै जों मोनसे बिफां अक्सिजेन गेस होयोब्ला जोङो बेखौ दानफायना होयोब्ला जोंनिया अक्सिजेननि बिबाङा खमियो नालाय जों बेनि जायगायाव जोङो फांबा बिफां गायनानै जोंनि आबहावाखौ जोङो मिथि जेनेबा साखोन सिखोनै लाखिनांगौ जायनि जाहोनाव जोंनियाव जोङो जेरै हां लानायाव मोजां जायो जोंनिया अक्सिजेन गेसखौ जों मोजाङै मोननो हायनाय रखम नङाब्ला जोंनिया दो जेरैबायदि जु सोलिगासिनो दं दाथ' जोंनिया जे जेखि मेखि जेरै जंगलफोरनि बिफां लाइफांफोरखौ दाननायाखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनावबो जोंनिया गोबां खैफोद सोमजिबोगासिनो दं जेरै जों बुंनो थाङोब्ला दा जोंनिया जोंनि हाया गाज्रि जानो हमनायनि थाखाय जोंनि हा खुख्लानाय बेफोर हा गावनाय बेफोर जानो हमदों जायनि जाहोनाव अरगें बेरफुनायफोराबो जानो हमदों आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जेरै मिथिंगायारि खैफोद होनना बुंनो थाङोब्ला जोंनिया बांग्रिंआबो गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो बुं बुंनो थाङोब्ला जोंनिया दा नै जेरै बुंनो थाङोबा जोंनिया सो मा होनोमोन बेखौ सान्दुं दुंनाय बि बिदुुंआबो गोबां बांबोगा सिनो दं जोंनि आबहावा गाज्रि जानायनि थाखाय अह जायनि जाहोनाव जों बिदुुंआव गोबां जेनेबा जों थानो हायि जानो हमदों आरोना बिदुं बांनायनि थाखाय बेफोरखौ जोङो जेरै बेनिखायनो जों बिफां लाइफांफोरखौ मोजाङै गायनानै जोंनि आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखियोब्ला जोंनिया बेफोर खैफोदनिफ्राय जोङो एसे-एसे
ओ
बारग'नो हागोन आरोना ओंखायनो जोङो सबबो लोगो नांनानै एसे-एसे जोङो बेफोरखौ मोजां खामानिखौ मावहोलांबा जेनेबा जोंनि आबहावाया उनावहा लागै साखोन सिखोन मोजां जेनेबा जोङो मोजाङैनो हांलानो हानाय आरो मोजाङैनो गाहामै थानो हानाय बिदि जाफिनगोन आरो ना दे होमबा न' नोंथां जोंनिया समा उन्दुथ'बाय दोनथ'नोसै नामा